हेल
खोनादोंना‌ नोंथां?
औव खोनादों नोंथां।
ओ नोंथांङा फ्रि ना?
ओ दायोथ' आंङो ओं फ्रियैनो दंथ'यो।
ओ माने नोंथां जोंङो दा मोनसे आयदाखौ लाना सावरायनो नागिरदों आरो माने बैसागुनि बागैसो‌ सावरायनो सानदों ओ नोंथांङा जों सावरायफानो हागोन नामा?
औ औ सावरायफानो हागोन नोंथां थारैनो आंङो दायो फ्रियैनो दंथ'यो।
ओ माने नोंथां ओह सिगांथ' इदिनो सिगां सिगांबो बैसाग सिगांबो बैसागुखौ फालियोमोन दाबो बैसागुखौ फालियो माने अह दानि बैसागु फालिनाय सि सिगांनि बैसागु फालिनाय बैसागुखौ माबोरै फालियो माने नोंसानि जायगायाव माबोरै फालियो नोंसा नोंथांङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां थारैनो अ जोंनि ओनसोलाव दायो फालिनायखौ आङो खोन्थानोसै नोंथांनो ओ
औ दे।
जोंनि ओनसोलाव दायो सैत मासावहाय ओ जेब्ला सैत मासनि लास्ट दानावहाय जोङो ओ मोसौफोरखौ जोङो थुखैना लाग्रोनाय जायो। जेरै बै ओ मोसौ बैसागौ जोङो मानसि बैसागो होननानै बुङो नङा होमबा नोंथां?
औ।
ओ जोङो बेफोरबायदिनो दैज्लां बा मेसें बेफोराव जोङो मोसौखौ गोबां आबाद मावनायाव। आबाद मावनायाव आबाद मावनानै जोङो मोसौखौ सैथो दाननि लास्त दानावहाय जोङो थुखैग्रोनानै लायो जेरै हालदै ओ लाउ फान्थाव थाइबा बेफोरखौ जोङो मा होनानै थुखैनानै लायो आरो आरो दोफोरनिफ्राय बा सारायफोरनिफ्राय गोसोम हांगार हख'नानै ओ आ रो बेवहाय थाव‌ गोथां इसे होनानै जोङो बेफोरबायदिनो फोथा फोननानै जोङो ओ बाब्रिब खरब आरो माया मायाबा नाम दंबावोमोन बेखौबो जोङो मोनबा खानानै जोङो बेफोरबायदिनो थुखैनानै सुस्रावनानै होयो आरो ओमफ्राय जोङो। लाव फान्थाव खुबैनानै होयो आरोमोन बोरै ओनसोल बारि
औ
ओ बिनिफ्राय जोङो मोसौ थुखैखाङोबाथाय ओ बेफोरबायदिनो ओ खुंखा जानाय होनोना नोंथां
औ
दायो खुंखा जानायखौ दासिमबो सोलिबोगासिनो दङ जेरै दिंखिया ओ गोबां रोखोमनि जोङो मिथिंगाजों मोननाय मैगंफोरनो ओ फोरखौबो जोङो बुथुमनानै ओ एक्स' एकथा जोङो बुु थुमनानै बेफोरबायदिनो मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो ओंखाम ओंखाम गुसुजों जोङो सोमनानै बेफोरबायदिनो भाजि एवनानै जायो आरो
ओ बिनिफाय ओ ने नेक्स्टनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनो गावबा गाव धोरोमावहाय गावबा गाव इसोरखौ जोङो फुजिग्रोनानै लानानै इसोरनि नाम लानानै जोङो बेफोरबायदिनो ओ गेदेरखौ ओहो गेदेर ओ उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ सनमान होलायनानै जोङो बेफोरबायदिनो बोर आं साफ्रिलायनानै जोङो बोर बिग्रोनानै जोङो बेफोरबायदिनो ओ गामि गामि मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव दायो बेफोरबायदिनो उन्दैसाफोरा गथ' हिनजावसाफा ओ बेफोरबायदिनो फुंनिफ्रायनो जों मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोंनि आबै आबौ बा आइ आफा बेफोरबायदि ओ जोङो बे आइ आफाखौबो जोङो आलादा मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो बिनि उनावहाय जोङो सेंग्रा सिख्ला बेफोरबायदिनो जोङो मागिनायखौ जोङो नुनो मोनो न'ख खर हाबनानै मागियो जेरै दख'ना गोमो। ब्लाउस गोजा फालि गोजा बेफोरखौ जोङो गाननानै बर'नि जोङो बर' हारिनि ड्रेस गाननानै जोङो मा गियो।
औ।
ओ खाम ओ खाम सेरा सिफुं बेफोरखौ लानानै जोङो मागियो बा। ओ मेथाइ खननाय जोङो मोसानाय रां बेफोरबायदि जोङो खाङो आरो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो। खायफा खायफा गामियावहाय जोंनि गामियाव बेबायदिनो। ओ बहागि मेला होनो जोङो बेखौ बाहागि मेलाफोरखौ जोङो खुनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जों गामिया बांद्राय गिदिर नङा नालाय एसे फिसायैनो जोङो खुङो आरो बहागि मेलाखौ।
औ
ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा बायदि फालियो।
औ हागोन नोंथां माने जोंनि जायगायावबो बिदिनो। नोंथाङानो बुंखादोंना मोसौ बैसागुनि उनाव मानसि बैसागु फैयो होननानै। माने मोसौ बैसागो औ नोंगौ नों थाङा थारखौनो बुंदों मोसौ बैसागु। फैयो बिनि उनावसो मानसिनि बैसागु फैयो। मोसौ बैसागुखौ जोङो ओ माने। जेब्लां मोसौ बैसागु अब्ला मोसौफोरखौ जोङो ओ दैमाया जेब्ला दैमायाव लांनानै ओ थुखैयो माने मोसौ बैसागु समाव जोङो मोसौ। ग दिरुंजों खाया दुब्लियाव ओरैनो आगारना दोनहैयो माने आरो लाइ मोसौखौ जेब्ला। अब्ला हांगार फोनो नोंथाङा बुंखालांबाय माने मोसौनि मोदोमाव हांगार फोनो। माने गोसोम गोसोम देरै थौ साराय नोंथाङा बुंखालांदों बेफोरनि। ओ माने बेफोरनि हांगारखौ हनानै। ओ थाव। बेफोरजों लागायनानै माने मोसौनि मोदोमाव। फोननाय जायो आरो मा ओमफायो फोरमाय फोननानै। जेब्ला मोसौखौ होलांगोन अब्ला बेहाय ओ नोंथा। नोंदां बुंदोंना ओ जेरै हालदै फान्थाव लाव बेफोरखौ हानानै सारो होननानै। बेखौ सा बेखौ जेब्ला होलांनाय समाव। ओ दैमासिम लांगोन। दैमा सिम लांनायाव माने मोसौखौ लामा लामा सारलांबाय थागोन आरो। आमफायो माने सोरनिबा सोरनिबादो मोसौ थायोना जायबा मोसौ। दागोन बे मोसौ ओ माने मोसौनि खिखौ। लांनानै माबे लामायाव बेफोरबायदि गारहैनाय जों इदिखौ नुनो मोनो आरो।
नोंथाङाथ' नु नुदों जानो हागौ इदि। ओं ओमफाय जेरै जोंनि गामियाव बिदिनो गामिनि गेदेर उन्दै माने बैसोआव जोंनिख्रुइ ओ गेदेर आबै आबौ ओ बेफोर ज' जालायनानै जोङो बैसागुखौ खुंनो इदि माने गामिनि ज' रायलायलायनाय जायो आरो रायलायनायनि गेजेरजोंसो बैसागुखौ माने खुङो खुङो आरो ओ बैसागुखौ माने दानि जाखांफुनाय गथ' गथ' ओन्दैफ ओन्दैफोरनि थाखाय जों बैसागुखौ खुङो आरो ना माने ओ इयुनाव जा इयुनाव जगास जाहैनो थाखाय माने गामि गामि इदि बैसागु खुंनाय खेला ओ बेफोर खेला बेफोरबायदि होनाय जायोना खन्थाइाव आवरायनाय खेला बेफोरबायदि होनाय जायो आरो ना माने गथ'फ्रा बांसिन साहस साहस माने साहस फैनाय आरो मा गोसोआव बिसिनाव ओ बेफोरनि गेजेरजों बैसागु बैसागुखौ खुङो आर ना जेब्ला जों जाय जाय बि ग गथ' एबा गथ'फ्रा जेब्ला फ्राइज मोनगोन ओ खेलायाव गेलेनानै अब्ला साखिथि होनोना नोंथाङा थ' खोनाजों जानो हागौ साथिथि
औ
ओ साथिथि अब्ला बे साथ थिथिखालि जोंना माने इदि गामियाव मोनसे फुजा होनाय जायो आरो फुजा होनानै ओ फुजा होनाय जेब्ला फुजिाया जोबगोन अब्ला मोना समाव इदिनो गामियाव मोनसे खाना जानाय होनो आरो ना ज ज' गामिनि इदि जानाय नोंथमोनिथिंथ' मा होनो आं बेखौ मिनथिला नाथाय जोंनिथिं खाना‌ जा जानाय होनो आरो ओमफाय खाना जानाय समाव माने जोंना बिदि फ्राइजखौ रानना हरो आरो जाय जाय गथ'फ्रा माने ओ खेला गेलेनायाव फ्राइजखौ मोननो हादोंमोन ओं बिथांमोननो जोङो फ्राइजखौ हरो आरो ना ओमफाय हरनानै दिनै ओ गाबोनस बायदियाव माने इदि मागिनाय जायो आरोना न' न' ओ न'खर न'खर गामियाव जा न'खर दं न'खर न'खर हाबनानै मागिनाय जा जायो आरोना बैसागुआथ' इदिनो न'खर न'ख ओ मागिनाय नुयोना नोंथांमोना नोंथांमोनिथिंबो जायो जानो हागौ जोंनिथिंबो जायो आरोना‌ नोंथां इदिनो खाम जथा सेरजा सिफुं बेफोर लानानै ओ नख खर न'खर गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला इदि माने गथ' गथ थाय आलदा सेंग्रा सिख्ला आलदा न'खर न'खर इदि मागिनाय माने जों जोंनि जायगायाव इदि सो-सोलियो आरोना माने आरो जाबोबाय दङ ओमफाय गिदिर गिदिर गेदेर गेदेर जायगायावथ' गेदर बैसागुखौथ' ओ गामि ओमफाय टाउन बेलेग बेलेग खुङोना ओम औ माने टाउन एरियाथ' इदिनो जेसेबां गेदेर जेसेबां गेदेर एसेबां माने बैसा सागुखौ गेदेर इदि खुंनाय नुया आरो ना। आरो जाय जाय जायगायाव बैसागुखौ गेदेर सो गेदेर खुंगोन ओ बेफोर बायदि जाय गायाव गिदिर गिदिर सिंगार लाबायनानै बेफोरबायदि मोजां मोजां सिंगार लाबोनानै खननाय ओ इदि लाबोनानै माने बैसागुखौ खुंनाय जों नुबोगासिनो आरो ना। आरो दाबो ओ जोंनि जायगायाव इदि सोलिगासिनो दं। नोंथांमोननिथिंबो माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर बैसागु जानाय निसिनि जायगायावबो दङ नामा?
औ औ ओ दायोथ' जोंनि गामियाव एसे फिसायैनो खुङो बाद ओ बेलेग गामियाव बा एसे गोजानफोरावहाय एफो-एफोरबायदिनो गिदिर गिदिर सिंगारफोर बा एक्ट्रिस फोर लाबोनानै जोङो गिदिर गिदिर
ओ बैसागु मोसानाय बेफोरबायदिनो बादायलायनायखौ जोङो होनायखौ जोङो नुनो मोनो।
बिनिनो ओ गे खेला गेलेनाय बा खन्थाइ आवरायनाय ओ मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि बादायलायनाय होनायख खौ जोङो नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव आरो जों गामियाव एसे फिसायैनो खुंनानै दोनो।
औ दे बिदिब्ला नोंथां समाबो जाबाय। ओ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम फोरमायना होनायनि थाखाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।